हेलौ खोनादों ना औ खोनादों ना?
खोनादों औ।
ओ गोजान बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबि
औ औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय ओ गाहाम हामलायनाय बाव हरनाय थाबाय बे बेलासि समनि।
ओ दा जों ओ माने जिब जुनारनि सायाव ओ रायलायनो सानो
औ
जिब जुनारनि सायाव माने आ फंनैसो बाथ्रा आ सावरायनो सानदों आरो नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो ओ बाथ्रा मिथि थिगोन बेखौ आं नोंथांनि सिम आसा मिजिंथिनाय थाबाय। ओ दा आं जागायनोसै ओ जिब जुनार बुङोब्ला जोंहा आ न'नि फारसे आरो हाग्रानि फारसे सावरायलांगोन जोङो। गिबियावनो आं हाग्रानि फारसे रायलायनोसै। ओ जिब जुनार जिब जुनार बुङोब्ला जोंहा ओ मोनसे ओ गिथावना मोनसे अरन हाग्राबारियाव जों थानायखौ नुनो मोनो। ओ जेराव बेयाव ओ गुबुन गुबुन ओ मैदेर सिंह लख्रा मुफुर बेफोरखौ जों ओ नुनो मोनो गोबां। ओ थिग बिदिनो ओ माने बिसोर जुनारनि सायावबो माने ओ जानाय लोंनायफोरखौबो जों आलादा आलादा नुनो मोनो। ओ जेराव जों मोसाफोरखौ जों मोसाफोरबादि ओ दर बेदर ओ बेदर बायदिसिना जों जानाय नुनो मोनो। ओ आरो मैदेर ओ मैदेरफोरखौ जोङो थालिर माइ बिदिनो हाग्राफोरखौ सोबखांनानै जों जानाय नुनो मोनो ओ थिग बिदिनो माने बिसोरनि ओ जानायफोरा माने ओ आलादा आलादा गोजा, ओ आरो लोगोसे ओ गाबनायफोराबो बिसोरनिया आलादा आलादा मैदेरनिया आलादा सिंहनिया आलादा बिदिनो मुफुरफोरनियाबो आलादा आलादा औ ओ थिग बिदिनो माने ओ जोंनि ओ जुनार बुङोब्ला जिब बुङोब्ला जोंबो मानसियाबो फैयो बियो औ थिग बिदिनो ओ बिनि सायाव आरो ओ नोंथाङा माबाफोर फोर बिसोरनि सायाव बुंगोन नामा आं बेखौ खौ नोंथांनियाव सोंहरनाय जाबाय
औ औ जोबोद मोजां नोंथाङा ओ जि बाथ्राफोरनि सायाव साव सावरायनो लादों बियो बेबो मोनसे मोजां बाथ्रा आरो बे जों लोगोसे नोंथाङा जिफोरखौ जिब जुनारनि फारसे बेखेवलांबाय जे हाग्रानि जु जिब जुनारफोर नोंगौ नोंथाङा मोजां बाथ्रा बुंलांबाय गोजोननाय मोन्दों ओ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बिनि अनगायैबो ओ हाग्रायाव माने गोबां रोखोमनि ओ माखासे माने ओ जिब जुनारबो थायो बिनिनो माखासे जिब जुनारफोरनि मुं फोरखौ आं बुंनोसै जेरै मोसा लख्रा जिबौ ओ मोख्रा ओ बेबायदिनो मैदेर ओ आरो बि नि अनगायैबो हाग्रानि अमा गुबुन गुबुन बेफोरबायदि जिब जुनारफोर हाग्रायाव थानाय जायो दा बिनिनो अनगायै माखासे से आङो जि न' न'आव फिसिनाय जि माखासे जिब जुनारफोर बेफोरखो आङो बुंनोसै उम बर'फ्रा माने ओ जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनग्रा नङा होमबा ओ बिनिखायनो माने बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो जिब जुनारफोरखौ ओ गावनि न'खराव बेबायदि फि फिसिबोनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों जेरै ओ दाउ हांसो ओ बेबायदिनो बोरमा आरो मोसौ बेफोरबायदिनो माने फिसिबोनायखौ नुनो मोनदों ओ बर'फोरा आरो सोरनिबा सोरबा सोरनिबा सोरनिबा न'खरावथ' माने जिब जुनार फिसिनायजोंनो माने गावनि न'खरखौ सोलिबोनाय बा खुंबोनाय बेखौ नुनो मोन्दों गोदोनि दिनाव नायोब्ला माने नोंगौ जिब जुनारफोरखौ फिसियोमोन बिसोरो माने ओ ओ माब्लाबा समाव बिदिनो न'आवहा ओ गोदोनि समावथ' बेबायदिनो हाथाय बाजारफ्राव बेबायदि बायलाय फानलाय बेफोरबायदि बारा इसेबां गैयामोन दङमोनब्लाबो माने आंनि मिथिनाय बायदिब्ला जिहेतु जोंनि आबै आबौमोनाबो बुंबोदों बै समाव माने मुवा बेसादजोंसो सोलायोमोन सोरनोबा जुदि माइरं हरोब्ला बे बियो माने दाउजों सोलायोमोन सोरबा माने बेबायदिनो मैगं थाइगंजोंनो माइरंफोरखौ सोलायोमोन बेफोरबायदि सोलाय सोल'आ गोदोनि दिनाव जायोमोन ओ थिग बेबायदिनो माने दाउ, अमा, मोसौ, ओ बोरमा बेफोरो गोदोनिफ्राय फिसिबोदों आरो मोसौखौ फिसिनायनि मोनसे मुलाम्फाया जादों मा
औ।
नांगौ बिबांनि मुवाफोरखौ जोंनि देहा देहायाव होयो। बिनिखायनो माने मोसौ फिसिनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो बिनि अनगायै मोसौफोरखौ फिसिनानै माने गोदोनि दिनाव बेबायदि हालेवनाय जिहेथु आबाद मावनानै जाग्रा बर'फ्रा नङा होमब्ला बेबायदिनो मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनाय बिनि मुलाम्फाखौ ओ जोङो नुनो मोनोमोन बिनि अनगायै मैसो मोसौ मोसौ मैसो बेफोरखौ माने मैसोखौबो हालेवनाय बेफोरबायदि खामानिफ्राव नुनो मोनोमोन आरो अमा जिहेथु बर' बर'फ्राथ' अमा जानानै मोजां मोनो बेबायदिनो अमाफोर फिसिनानै बेबायदि बेदर जानाय दाउफोर फिसिनानै बेदर जानाय हांसोफोरखौ फिसिना बेदर जानाय बेफोरखौ ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव स सोलिबोदों दा नाथाय दानि दिनाव नायोब्ला माने उम्म एसे आलादा नुनो मोनसै दाबो फिसियो नोंगौ मानसिफ्रा माने नाथाय बेखौ मा बांसिन फालांगि खालामनायनि थाखाय न'आव जे मुवा बेसादफोरखौ फिसिनानै न'खराव माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा? बा फाननानै एसे एनै रां बुथुमनानै गावनि नांगौखौ सुफुंनो हागोन नामा बेखौ माने नायसिनोसै गोदोनि दिनावहा माने ए एनै बेफोरबायदि दाउफोरखौ फिसियोमोन नाथाय दानि दिनाव नुनो मोनो फोर जानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो नेटफोर सोंथेनानै बेयावनो गोबां बुरजा बुरजा दाउफोर फिसियो आरो अमा गोदोनि दिनाव मासे मानै अमाफोर फिसियोमोन नाथाय दानि दिनाव अमा फार्म फोर बानायनाय नुनो मोन्दों। जायफोरखौ माने ओ बेबायदि गोजान गोजान जायगाफ्राव साप्लाय हरो बेबायदिनो बेफारिफोरनो फाननानै गोबां रांफोर बुथुमनो हायो आरो बिनि अनगायै जि बोरमाफोर बेफोरबायदिनो माने फार्म खुलिनानै जिब जुनार फिसिनानै गोबां मुलाम्फा खाफा जानायखौ दानि दिनाव नुनो मोनगासिनो। दायो आरोबाव नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा जे बेफोरबायदि जिहेथु गोदोनि दिनाव जिबायदि थासारियाव दङमोन। दानि दिनाव जि था थासारियाव सफैदों बेफोर माने मोजां ना गाज्रि बा मोजांबा माबोरै गाज्रि ब्रा मानि सायाव गाज्रि बेफोरखौ एसे बुंलांनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन ओ बिदिनो ओ सिगांनि माने थासारिया एसे आलादामोन। आरो दानि थासारिया माने एसे आलादा ओ बुंनो थाङोब्ला जों माने ओ सिगांनि थासारिफोर जेरै ओ बिदिनो अमा फिसिनानै बायदिसिना फिसिनानै जों ओ जाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ माने बांसिनानो जोंहा माने ओ बिदिनो खालि ओ गावनि न'आवनो माबा मोनसे मावनानैब्लाबो जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनो जेराव अमा लानाय दाउ लानाय। आरो लोगोसे बिदिनो गे जोंनो जों आरो न'नि जिङावनो जों ओ बानलु गायनानै ओ थाइबें फिथाइ गायनानै माबा मोनसे ओ उम बिदिनो आलु बायदिसिनाखौबो जोङो बे न' खाथिफोरावनो गायनानै लानानै नुनो मोनदों। ओ बियो गावनि जानायनि थाखाय आरो बे माबायानो जाहैबाय जोंनि अमा दाउ लानायफोरा जों माइरं बायनायनि थाखाय आरो माबानायनि थाखाय बेखौ जों नुबोनो मोनदों। बे सिगां बिदिनोमोन। ओ दानिया आरो मा ओ जोंहा बेफोरखौ ओ बांसिन खम नुनो मोनो। ओ गोबां जों दानि दिनाव माने ओ डाइरेक्ट ओ गोजौआव थांनो हानाय लेभेलखौसो जों डाइरेक्ट माने जों खेथि खालामनाय जायो जेराव माइ गायनाय गोनां हायाव जोङो दा गय बागानसो गायनाय नुनो मोनो। गयखौ ओ जेरै गय बागान खालामनाय नुनो मोनो खेथि खालामनाय हा जायगायाव जोङो। बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनो। जेराव ओ आबाद मावनाय जायगा बेफोरावबो जोङो बा र रबटनि दंफां रबटनि दंफांफोरखौसो गायना दोननाय नुनो मोनो बेफोर माने गोबां बिदिनो सोलायलांबाय डाइरेक्ट माने ओ बोसोराव फाननो हानानै डाइरेक्ट थख' रां मोननाय एबा आरजिनाय दाडाइरेक्ट ओ खालामो दानिया। बिदिनो सोलायनाय नुनो मोनदों बिदिनो आरो जों ओ जुनारनि ओ सायाव रायलायदोंमोन नङा होमबा?
औ औ।
दा बिदिनो जुनार बुङोब्ला जोङो न'नि फारसे जेरै- ओ जों सैमा मावजि बायदिसिना दोनोमोन। दोनोमोन माने फिखा थारै कम्पालसारि माने ओ न ' खराव बेफोरबायदि थाखाथारोमोन जों सैमा फि खाथारो आरो मावजिखौबो जों फिनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ ओ। जेराव जों मोजां मोनोमोन। सिगां माने बेफोरबादि मावजि सैमाफोरखौ लानो थाखाय ओ बिदिनो उम बहाबा ओ सैमाया जोंनि थाखाय ओ स सोरबा मोजां गाज्रि मानसि फैनायफोरखौ माने ओ माने जोंखौ मिथिहोयोमोन नोजोर होनो थाखाय माने मिथिहोनो थाखाय जोंखौ ओ जों जेराव उन्दुलांसनोमोन नङा होमबा बे स समाव जोङो बिनि गाबनायखौ जों खोनानानै जों सिरि मोनो जाहाथे सोर फैदों मोनना जों थाललायो। बेनि थाखाय जों बेखौ ओ दोन जाथारोमोन। बिदिनो जों जानायखौबो जों जेरै जादों बिदिनो जों बेनोबो होनाय जायोमोन दाना फ्राय माने बेफोर ओ सैमा बायदि सि जों ओ खम नुनो थांबाय दाना। गोबां खम नुयो। ओ सैमाफोरनि जायगायाव माबा माब बिसो जों फिनाय फिसिनाय बायदिसिनासो जों नुनो मोनो।
औ
ओ
नंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय औ। थारैनो सैथो बाथ्रा ओ जोबोद मोजां बुंलांदों ओ बेफोरनि गेजेरजों माने जोङो ओ मिथिनो मोनो जे बर'फ्रा माबोरै ओ उम जिब जुनार फिसिनायफोराव बेफोरखौ आरो मोनसे बा थ्रामा बर'फोरनि गेजेराव जि ना फिसिनाय गावनि फख्रियावनो बेबायदि हाखर बनायनानै ना फिसिनाय बेखौबो जों नुनो मोनो। नो जाया माने जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम फा गोनां औ बेखौ न'आवबो जोङो जानो हायो आरो बिनि अन गायै जों फाननानै रांफोरबो बुथुमनो हायो। औ ओ बिदिब्ला मोजां मोनबाय नोंथांजों बे जिथु बर'फोरनि जि जिब जुनार फिसिनाय बा हाग्रानि जिब जुनार जिब जुनारनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायज्लनायखौ बिसोर दोनथ'
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
होमबास औ